हनलि रिसिभ खालामलाय लांजोबो
हेल' नोंथां
औ खोनादों नों थां औ औ जों दिनै जदिब्ला आलु मैगंनि सोमोन्दै बागै जों सावरायनो आलुनि सोमोन्दै औ जोङो बेबायदिनो आलु आु आलुखौ जोङो बेबायदिनो दैज्लां बेबायदि दैज्लां मेसें बेबायदिनो मोनजानाय जायो आरो बि आु मै ज बे अक्टबर अक्ट'बरफोर सेप्तेम्बर बिदि लास्टावहा जोङो गायहैयो आरो बि बिदिनो सिम्बर'फ फाननाय जायो बेबायदिनो आलु गुफुर दङो आलु गोजा दोङ जोङो मोननैखौबो बेबायदि गायनो हायो ह हाजआ बेबायदि जाय मानसिफ्राबो बेबायदिनो आलुखौ बेबायदि गोजां बोथोराव गनानै जोंनोै बे जुन जुलाइ बिदि मोनानाय जों हायो मानसिया जों मोन बेबायदि बोनानै जोंनि हायेनेनाव फानफैनाय जायो बेखौबो जों मोनजायो आरो बेबायदि आलु आलु होनोब्ला ओ जोङो बेबायदि मेसेंङावहा जोंनिथिं जायो आरो बेदिनो बे आलु खौ मैगं जानो आं जोबोद मोजां ओ मोनो नोंथाङाबो मोजां मोन ना मोना बेखौ फंनैसो बुंनो हागोन औ औ औ
औ
आ दब बिदिनो आलु मैगंखौ आङो बेबायदि जायो ला ब्रा जानो गोथाव मोनो आरो बिदिनो आलुदों अमा बेदरदों जानो गोथाव मोनो बे आरो आलु आरो अमा बे नानै ज गोथाव मोनो ह आरो बे जाहोनानो जाबाय बेबायदिनो ओ अमा बेदरखौ ओ सिगां ओ फानलु सामब्राम फानलु हाइजें बेबायदि होनानै फानलु देना लानानै एवनानै संग्रोनाय जायो। खलनोसोर एवग्रोनाय जायो आरो बिनि उाव आलुखौ होसनाय जायो। आरो बेबायदिनो ओ जोङो बेबायदि फुङावहा फुंनि समाव जोङो बेबायदि मैगं जानो लुगैया लाफानो आलु बेबायदिनो बाथोन रुनानैबो बाथोन जानो हायो आरो बेबायदिनो ओ फुङाव आरो फाजा फाजाबो जानो हायो बा दिनो जायो होनबा जों ओरैबायदि जायो ओ। खामावबो जोङो होफानानै जानो हायो रुनानै आरो बेबायदिनो खामाव होफैयालासिनो जानो गोसोबा जोङो रुनानैबो बयल खालामनानैबो जाजायो आरो आरो बिनि उनाव आलुखौ ओ थुग्लिनानै बेबायदिनो फानलु फानलु गोरानफोर होयोबा फानलु गोरानबो होजायो आरो बिदिनो नारें काजि होयोबा नारें काजिबो होजायो आरो बेबायदिनो ओ आलुखौ बेबायदिनो फाजाबो जानो हायो आरो बिनि उनाव आलु नारजिदोंबो जोङो बेबायदि बिदि बिदै जानो हायो ओ बे जाथिजेन गोखा नारजि गोखाया एसे एसे दानगारो आलु होबोला आरो बिनि उनाव जोङो आलुखौ बांद्राय जायोबोब्ला डाइबेटिस बेरामबो सोमजियो ओंखायनो जोङो आलुखौबो बांद्रायबो जानो हाया नोंथाङाबो आरो फंनैसो माबाफोर बुंबा आलुनि बागै बुंनो हागोन
ओ गोजोन बेलासिनि हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम आलुनि सोमोन्दै बेबायदि जोङो सावरायदों नोंथांनिफ्राय गोबां बेबायदि बे आलु ओंख्रिनि सोमोन्दै गुवारै बुजिनो हाबाय आंबो दायो बे समाव आलुनि सोमोन्दै नोंथांजों रायज्लायनो हागोन ना आलु दायो जोंहा ओ फैबाय थादों आलु गायनायनि बोथोर जोङो दायो आलुखौ अक्ट'बर मासनिफ्राय जोङो गायजेनसिगोन बे आलु आलु जोलैखौ जोङो बेबायदि गोजोन जायगानि फ्राय लाबोयो जोंनि जायगायाव लाबोसिगोन लाबोनानैहाय जोङो गाव गावबा गावनो बेबायदि आलुखौ गायनो थाखाय जोङो थियारि खालामो बे आलु लाबोग्रोनानै जोङो सिगांग्रो हाखावग्रोयो बिनिफ्राय हाखावखांनानैहाय जोङो हाफोरखौ एवना लाग ग्रोनानै मोजाङै जोङो लर हिरि बोनानै लाइन लाइन बिदि लर होननानै बुङो बेखौ जोङो बोनानै ला बि बिनिफ्राय जोङो आलुखौ हाख खावनानै दनो ओ गुबुन जायगा जों गुबुन बि बिदिनो आलुखौ हाखावालासिनो गथ गथा गथा गायनायखौबो जों नुनो मोनो। नाथाय जोंनि जोंहाय बे आलुखौ हाब खावो मेगन नायनानैहाय मेगननि साइद जों जोङो हाखावनाय नुनो मोनो आलु लानानै आलु आलु गिदिर खौ जोङो द
औ
औ औ
औ
औ
उम